औ खुलुमबाय नोंथां। औ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिननाय थाबाय नोंथांसिम। नोंथाङा ओरैनो मानि सायाव कल खालामदोंमोन। जेनेबा माबदि गायदि बाब मबाइ दा गहोनाय बायदि आरो। औ औ औ नोंथां खोनन्थानो हागोन लार लार आथा बर बागैना लबार होनोबाथ' जोङो बैयो जोंनि प्लास्टिक ओरै बाहायनायखौसो लबार होननानै बुङो खिन्थु लबार आथा फानबा ओैनो बेखौसो बुजियो आरोना उम नोंथाङा खोनासं ला दे जोङो लबारखौ गायनो थाखाय जोङो मोनसे हा बासिनानै लाग्रोनांगोन जाय हायाव नोङो गायगोन बायदि बै हायाव नोङो बासिनालाय आरो बेयाव ओ हालौवदो खय बिघा गायबाय नोंनि खोथा दस बिघा याव गायोना बार' बिगायाव गायो सतुर बिघा गाया आसि बिघा गायोबाय नोंनि खोथा आरो ओरैनो जानो थाखाय बा उम सोलिनो सौनो थाखाय नोङो गायोबा बिदिनो बिगाब्रै बिघाब यावनो जथेसथ जायो आरो ना मानो होननानै बुङोबा बै गाय गायनायथ' गायगोन नों जेनेबा गायनायाथ' गायगोन आरो बैयाव नोङो माखासे खामानिफोर थायो। सोलाबनाय सोलाबि आरो नोङो न'आव हायोबा बांसिन मोनो आरो माखासे बेफोरबायदि खिन्थु नोङो बेयाव फुल टाइम होथारनांगोन आरो ना। गासिबो टाइमखौनो नोङो बेयाव हगारना होजो होजोबनांगोन जेनेबा जोङो लबार हाजेनायनिफ्राय लानानै नानानै माबा-माबानायसिम लामनायसिम बेखौ जोङो ओ फुंनिफ्राय लानानै जोङो बेबायदिनो बार'था एगार'था बेफोरबायदि समावसो गयो आरोना जों मा माखासे फुंनि खामानिखौनो मोननो नागिरा आरोना जोङो नोंथां बे लबार बिफां गायोब्ला गायनाया गायनाया मोजां गायनायालाय गायनो हायोबा आरोना खिन्थु आं बिनिनो माखासे से सोमोन्दै खोन्थानो सानबाय लबारनि सोमोन्दै बेनि ओ नोंथाङा खोनासंनानै लादो। लबारखौथ' जोङो जानला मोनला ओरैनो न'आव फुलिफोर गाय खालामलाबायनानै गायनो हाया जेनेबा नोङो मोनसे नोंनाव रोंगौथि गैयाबा नोङो लबाद फुलिखौ नों माबोरै खोलोमहोयो बा माबोरै खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै नोंहा जेबो गियान गैयाबा नों बेखौ खालामयैयानो मोजां आरोना नों बायनानैसो गायनांगोन नों खालामबाबो रज'नाया रज'गोन बिफाङा जागोन खिन्थु बै समाव आथा ओंखारगोन ना ओंखा खारा बेखौनो जों थि बुंनो हाया आरो बेनि थाखायनो जोङो बायनानैसो गायनांगौ आरो नोंथां ओ नोङो बेसे गुवार गुवार गायो जेनेबा दस दसद्राय नङा फाइ फास फुट सय फुट गोजान गायनो हायो आरोना जों बेखौ आरो गायनायनि उनाव जोङो सात बोसोर नङा बा आद बोसोरनि नांगोन बि उनावसो जोङो लबारखौ मोजाङै हानो हागोन आरो ना। गिबि हाजेननायाव मारै जायो नोंथां? गिबि हानायाव मा होनो होमबा बै आथा जाय आथा ओंखारगोन बे आथा माने गवा आरो ना माने एकदम घन' गथारो जेनेबा गाइखेरफ्रा जेरै घन' जायोना बेबायदिनो।
औ।
गथारो आरोना दै होयि बायदि मोसौनिफ्राय सेर गोदान गाय ओफ्राय दाना जेबायदि गन' जायो बेबायदिनो गन' ओंखारथारो आरोना फार्स्टाराव। गिबि खेफानियाव आरो बि आथा या जाहैबाय जोङो बेखौ खांनो मोना आरोना डाइरेक्ट गनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट रानथाबो आरो बेयो।
मायाव जायो सिखाब होनो जों बेखौ रिजेक्ट मा बेखौ जों सिखाब होननानै बुंनाय जायो बैयाव बाहायनाय जायो बेबो खिनथु गा जाया ना नोंथां मानो होन्नानै बुङोब्ला बेयावबो जोङो केजि हिसाबै जोङो स्क्राबखौ जों मोनो जेनेबा आसि थाखा ओ बिदिनो सत्तुर नङाबा एखमबा नोबै बिदिनो खिजि हिसाबै मोनो आरोना नोंथां बिनि उनाव थामथि दा थामथि सान एबा ब्रैथि सान मोजाङै हायै हायै हाबासो जोङो मा होनदों मोजां आथा ओंखारगोन। लबाद हानायनिबो आथा दं माबा मानि सिखा दं आरो नोंथां बे सिखाखौ जों बायना लानांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जों लबाद हाबाय होननानै होनोब्ला जोङो माखासे बुस्थुफोर जेनेबा लाइ लथर जेरै जों माइ गायनो थाखाय हालौनो थाखाय माखासे बुस्थुफोर नांगौ बेबायदिनो बेहाबो गाबा गावनि बै जिनिस थाखायो जेरै लबाद आथाखौ आजावनो थाखाय खथा दङ आरो बेजोंनो गुना थाबाय खथाखौ खानो दुरुं बिबायदि नो जोङो माखासे ओ ल-लहा लसख लहा लसखर होननांला जों बेखौ मानि आइजें आयलाफोर नां गौ जायो आरोना बेयाव हाखांनाय उनाव जोङो हायोबा लबारखौबो फुङावनो हानांगौ। लबारा आथाया मोननाया मोनो, बिदिनो जोङो ओ ओं ओम जिनै दानाव जोङो बिदिनो खमैब्लाबो
गु दानखौ जोङो हानो हायो आरोना हाथारोबा अखा दैलां बोथोराव बांसिन ओंखारो आथाया नोंगौ खिन्थु अखा हायोबा खिन्थु बे हाजाया आरोना नोंथां बैयो जे अखा हायो बै समाव मानि गसरनाया दैजों गसर फालांनाय जायो आरोना अखा हायाबा खिन्थु नोंङो गु दानाव गु दानबो हाजोबनो हागोन आरो ना नोंथां मानि बै थाम दान थाम दान एबा बै ब्रै दान आ ओ थाम दाना मा मा होननानै बुङोब्ला बाव माखासे बिलाइ सिरिनाय बो थोरो सम फैयोना बे बिलाइ सिरिनायाव मा जायो बेयाव आथाया ओंखारा आरोना आरो ओ जेबो ओंखारथाय ए बेयाव हाबाबो जोङो हायाबा हा हाबाबो जों जेबो ओंखानाय नङा ओंखायनो जों हायालासे दोननायानो गाहाम जागोन आरोना ओ जोङो उननि समाव हानो थाखाय दोननांगोन आरो आरो माखासे बिबार फारनाय बिबाराव बिबारावबो बांद्राय आथा ओंखारनायखौ जों नुनो मोना आरो जोङो ओ बिलाइ गोनां जेसे बां बिलाइ दङ इसेबांनो आथाया मोजां घन ओंखारो आरोना नोंथां बेनो जोंनो फुंनि यो सारिथा नङाबा फासथानिफाय हानो हायोबा जो बां सिनखौ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो सान्दुं गोसाबा बैयो माने आथाया राननाय बायदि जायो आरो आ खम ओंखारनायखौ नुयो मानो होननानै बुंनांगौबा बेयाव बै सान्दुंनि गरमजों बे आथायाबो मानि राननाय बायदि जायो आरोना बिफाङावनो गावनो मानि आथाखौनो सहरनो हाया बायदि बा ओ प्रदिउस खालामनो हाया बायदि जायो आरोना बैयाव बिनिखायनो मा खालामनांगौ फुङावनो हानांगौ नों जिसिबां फुङाव हायो बेसेबां हानायानो गाहामा आरोना नोङो सारिथायाव हाबाथ नोङो मोजां ओंखारबाय जेनेबा ओं जोङो ओं आं हमनानै लागोन ओरैनो हा एसे बिगाबानि आथा ओंखारनायखौ जेनेबा जोङो बिगाबायाव बिदिनो पसिस लिटार ओंखारनांगौबा बियो जेनेबा बिस लिटार ल' ओंखारगोन बेबायदि आरो ना सान्दुं गोसायाव हायोबा फुङाव हायोबा नोङो पसिस लिटारनिबाराव बारनोबो हागौ थ्रिस लिटारसो बेफोरबायदिबो मोननो हागौ आरोना नोंथां
औ
बेनि उनाव लाबोनो हानानै लाबोनायनि उनाव आं मा खालामनांगौ बेयाव लाबोदो थ्रियाव दोनदो थ्रि बायदि दङ बे थ्रियाव जोङो ओ नै लिटार बा थाम लिट टार जों होनानै बेयाव दै होनांगोन नै लिटार बेनि उनाव आथा एसे इसिद होनांगोन आरोना बेयाव नोंथां बै इसिदा जाहैबाय मा जायो बेयाव बैयो मोजां लगायनायाव खामानि होयो आरो ना नोंथां बियो उम इसिदा बिदि बेबायदिनो अखा नायै जोङो बेयाव दोनखानानै अखानायै जों नाग्रायाव नाहैबाय नानाया बेबो मोननै रोखोम दं मोनसे सम मोनसे सिगां नागारग्रा मोनसे आगर खालामग्रा बेयाव जों नाखांनायनि उनाव लाम नांगौ आरो ना लामायाबो सप्तासे गाहाम लामबाथाय जों बेयाव फाननो हानायनाय जायो आरोना बेयो जाहैबाय जोङो ओ हाथायाव फानहै बा जोङो किजि हिसाबै जोंङो बेखौ सेजौ दाइनजि सेजौ गुजि बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो ना नोंथां नोंथाङाथ' आंनि बुंनायखौ मिथिखाबायना नोंथां?
औ नोंथां
थेङा फोरमायदो जेनेबा नोंथांनियाव आं सोननो सानदों जोंनि इन्दि एम्फौ लानाय बेफोर बेखौ माबायदि लानाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै खोथालांदो नोंथाङा औ औ जागोन नोंथां
जेनेबा जों खाथियाव हाथायाव थांनानै फिथिबखौ-फिथिबखौ बायनानै ला
फिथिबखौ बायनानै लाबोनानै उनाव जों फिसा
आलायनाय जायो
एम्फौखौ
ओ
इन्दि बिलाइखौ दोनहरनाय जायो।
बे दोननायनि उनाव अब्ला एम्फौआ
गिदिर जानानै अब्ला मोनो मोननायनि उनाव अब्ला गोमोन गोमोन जानायखौ
बे बे मोननायनि उनाव जोङो मोनसे ओ मोखोना बिलाइ होनो बेखौ थालिर बिलाइयाव बाहोनानै बेखौ फिथोब फिथोब होनो बेखौ मुथा मुथा खानानै दोननाय जायो।
बिनि उनाव जोङो
दा लाबोखांलनाय जोङो न'आवहाय मुथा मुथा खानानै मुथा मुथा खथयाव आलायनानै बे एम्फौ गिदिर गिदिरखौ ओ आलदा एक्सट्रा दोननाय जायो। बेहाय बिनि उनाव जोङो जोङो बै मोन जेरोखोम गोमो गोमो जायो एम्फौ बिलाया बेखौ मोखोना बिलाइयाव‌ ओ दाननानै मोखोना बिलाइ दाननानै लाबोनानै बेखौ दोननानैबो फिदेथ' होयो आरो माबा मोनाबा जेनेबा इन्दि बिलाइ मोनाबा जोङो गाम्बारि बिलाइ गाम्बारि बिलाइखौबो होनाय जायो जेनेबा गाम्बारि बिलाइखौ होनाय जायो गाम्बारि बिलाइनि एम्फौआ बारा गोमो जाया बिनि एम्फौआ ओ से
गफुर गफुर जायो आरो
बेखौ ओ बे मास मोनसे एबा उम मास मोनसेसो थानानै जोङो जिरनानै खौ ला लाथा जायो आब्ला बेखौ जों हाथायाव फानहैयोब्ला सेरसेयाव ओ सेरसेयाव बिदिनो एक्स' थाखा
जेनेबा हाथाय फोराव फानहैयोना बेखौ जोंङो हाजारसे मोनो आरो सेराव बेखौ दख'ना गामसा ओ
ओ इन्दि बिलाइ खायबाथ' जोङो फ्रायनो गामि मेरला मानसिफ गोदो गोदोनिफ्राय ओ आबौ आबौ ओ लायो गोदोनिफ्रायनो हि बिलाइ हिन्दि एम्फौ होनायखौ ओ
लायो जेनेबा इन्दि बिलाय
खौ जोङो हाथाय एबा बाजारफ्राव फानहैनानै
ओ रां आरजिनो हायो जेनेबा बेसेांनोथां गार मोनदों
जों
फोरोंनानै जेनेबा ओ ओ समफ्राव नथौवदै बेखौथायो आ दिरुं माने
ओ जेनेबा लाइ मोनसे बानायो आरो जेनेबा मा होनो बेखौ बानायनाय जायो बानायनायखौ जि ओमफ्राय बि बानायनाय जायो
गामसा बिदि गामसा नै आामाइ दख'ना दङ मोनसे इन्दि दख'ना आ इनदि जोमगदा बायदि रोखोमनि बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो औ गोदोनिफ्रायनो आबैमोन आइैमोन लाबोनायखौ जों नो नुनो मोनबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो इन्दि एम्फौआव दा बेखौनो बुं